हेलौ औ खोनादों दे। ओ दा मा खामदों बिनानावा?
आं दा सिखारबाय सिखारनानै मोखां सुबाय
बेनिफ्राय आङो आङो बिनानाव जों दिनै जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों मा मा खालामनांगौ मा मा बायदि खालामोब्ला मोजां बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो होननानै बिनानावखौ कल खालामनाय जादोंमोन सावराय जागोन ना?
औ सावरायजागोन दे
बिदिब्लाथ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जेनेबा फुङावनो सिखारनानै मोखां सुनानै जों गाव गावनि देहाखौ गोग्गो सावस्रि लाखिनो थाखाय फुङाव जोङो लामाफोराव बा फिल्डफोराव थाबायनाया मोजां एसे मरनिं अवाक खालामोब्ला गावनि देहाया मोजां थायो। बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबो हागौमानि मरनिं अवाक खालामनांगौ इसे एक्सास साइस खालामनांगौ बिनिफ्राय फैनानै गाव गावनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ मावनांगौ नङा होनबा।
औ नोंथां
जेनेबा सासे हिन्जाव मानसिनि खामानि बे जाबाय नखरनि जेरै फुंबिलियाव सिथ्ला सिबनाय लामा सिबनाय थोरसि लथा सुनाय सा फुदुंनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरबायदि खामानि गोबां थायो सासे आइजोआ बेफोर खामानिखौ सानफ्रोमबो मावनांगौ जायो बेनिफ्राय आरो दा दैज्लां बोथोर बेनिखायनो फोथारफोरावबो खोथिया फुनाय माइ गायनाय हाजिराफोरनो साहा लांनाय ओंखाम ओंख्रि जगायनाय बेफोरबायदि गोबां खामानि थायो
औ
बेनिफ्राय आरो गाव गावनि गथ गथायखौ फरायसालियाव लेखा फरायनो थोनहरनाय गथ गथायनि ब्रेकफास्ट खालामनाय टिफिन बेफोरबायदि गोबां खामानिफोरखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव मावनांगौ जायो।
औ
बेनिफ्राय मोनाबिलिफोरावबो जेनेबा गाव गावनि खामानि ओंखाम ओंख्रि संनाय बिदिनो मोसौ मैसो खानाय दाउ अमा आदार होनाय बेफोरबायदि गोबां खामानि थायो आरो खायफा खायफा मानसिया गाव गावनि जिउआव रां रुफा खामायनो थाखाय गुबुननियाव हाजिरा मावहैग्राबो थायो आरो खायफाया सरखारि साख्रि मावग्राफोरबो थायो बेफोरबो गाव गावनि खामानिखौ गाव गावनि सम मथे मावनो थांनांगौ जायो नङा होनब बिदिब्ला बिदिब्ला नोंथाङा सानफ्रोमबो जिउआव माबायदि खामानि मावनानै मोजां मोनो मा-मा खामानि मावना मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
औ दे
आंनाथ दा फरायनायफोरा जोबथबाय नालाय बेनिखायनो आङो ओ फरायसालियाव गथफोरखौ फोरोंनो बेनिफ्राय बिदिनो दा ओ फुंनि गु बाजिनिफ्राय जोंना क्लासआ जागायो बेनिखायनो दाइन थामजि ओ रिंगायाव जों फरायसालियाव सहैनांगौ जायो बेनिफ्राय ओ क्लासखौ लाखांनानै जोंना नै बाजियाव
औ औ
ओ बिनिफ्राय आंहा न'आव
औ
खामानि थायो नालाय
औ
ओम जाखांना लोंखांनानै एसे टिउसन लानो फैयो गथ'फोरा। टिउस खौ लानाय जायो आरो लाखांनानै बिदिनो मोनाबिलियाव मोसौ बोरमा बिफोरखौ लायनानै खा फैनाय जायो दाथ' दा आं मोजां मोननाय खामानिया बिदिनो आरो आं मेथाइ रोजाबनानै मोजां मोनो।
औ औ बेनिफ्राय ओ फरायसालिफोराव गथ'फोरा माबायदि जेनेबा नोंनि फोरोंनायफोरखौ माबायदि मोनो माबायदि बिसोरनि जेनेबा सोलोंथाइफोरा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ
दाबा दाथ' माबायदि मोजां मोनो होनबा आं बेखौथ' बुंनो हानाय नङा मानो होनबा बे फरायसाफोरनि सायावसो दा आंनि फोरोंनायखौ मोजां मोनो ना मोना दा फरायसाफोरासो मिथिगौ आरो बेनिखायनो आं जा हाख गौ आंनि रोंगौथिखौ आङो फोरोंना फैनाय जायो हानाय मानि ओ जेमानखिनि आंनि रोंगौथि बेफोरखौ जाहाथे गथ'फोरा ओ सोलोंना लाथों होननानै आङो
औ
फोरोंनाय जायो आरो
औ बिदिब्ला नोंसोरनि फरायसालियाव फरायसाफोरा बेसेंसें दं?
जोंनाथ' ओ एल के जि निफ्राय दा एलकेजिखौ फाइलि ओ बिथ'राय बिथ'राइनिफ्राय जोंना ओ थाखो स्नि आ लासे दं।
औ
फाइलि थाखोआव जोंना ओ बिथ'राइ थाखोआव जोंना ओ जिब्रै जिब्रैसा गथ' दं। बेनिफ्राय इउ केजिआव फाइलियाव जोंहा नैजिस्नि फरायसाफ फोर दं। बेनि उनाव थाखो सेयाव ओ नैजिनै फरायसाफोर दं। थाखो नैआव थामजि फरायसाफोर दं।
औ
बेनिफ्राय ओ थाखोथामाव जोंहा नैजि फरायसाफ फोर दं।
औ
बेनिफ्राय सा थाखो ब्रैआवहाय
औ
ब्रैजि फरायसाफोर दं।
औ
बेनिफ्राय बा थाखोआव
औ औ
थामजिबा फरायसाफोर दं। द' थाखोआव ब्रैजिबा फरायसाफोर दं। स्नि थाखोआव बाजि फरायसाफोर दं। बेखिनिखौ
फोरोंनांगौ आरोना
गासै फरायसाफोरा बेखिनियानो आरो
थ गोबां फरायसायानो दं नोंसोरनि फरायसालियाव बेनिफ्राय बेफोरखौ फोरोंनायाव बांद्राय उसुबिदा जाया नामा
उसुबिदायाथ जायो मानो होनबा एसेबां मानि फरायसाफोरखौ सामलायनायाबो
फरायसाफोर दङ ओ हेलौ हेलौ
हेलौ खोनादों ना
बिनानाव खोनायाखै नामा हेलौ
औ औ
औ अ जोंनियाबो जोंनि ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदिनो सानफ्रोमबोनि जिउआव बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोरखौ जोङो फुङावनो सिखारनानै लामा दथा थाबायनाय नुनो मोनो बाजि बाजि दजि बैसोनि आइजोफोर बाजि दजि बैसोनि हौवाफोर बेफोरबायदिनो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो सावस्रि लाखिनो थाखाय बेराम आजारनिफ्राय जाहाथे रै खा मोनो बिदि साननानै सानफ्रामबो फुङावनो सिखारनानै लामा दथा थाबायनाय बेरायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बेनिफ्राय आं आंनि फारसे आङो फुंबिलिनियाव बा बाजि याव सिखारनानै मोखां आथिं आखाइ सुनानै एसे मरनिं वाक हिसाबै जोङो फिल्डआव रानिं खालामनो थाङो एसे एक्सारसाइसफोर खालामो बारो बेनिफ्राय फैनानै एसे दै लोंना साहा लोंनानै जोंनि नखरनि मावनांगौ खामानि मोसौ मोस बोरमा हैनाय बेफोरबायदि आरो अमा आदार होनाय मोसौ गुलि सिबनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावफैयो मावखांनानै एसे ओ नफोरखौ सिबस्रांनानै बिनिफ्राय बिदिनो नखराव दा दैज्लां बोथोर नालाय फोथारफोरावबो माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेखायनो ओंखाम ए ओंख्रि एसे जाना नै स्नि बाजि बा दाइन बाजि बेफोरबायदि समाव जोङो माइ गायनो फोथाराव ओंखारलाङो बिनिफ्राय फोथाराव माइ गायनायाव एसे सानजौफु समफोराव एसे गरम होयोब्ला जिरायनानै दै साहा ओंखाम बेफोरबायदि जायो जानायनि उनाव मोनाबिलि समाव जों आरो खेबसे सोरबा सोरबा बिगोमाफोरा सा-सा हैयो आरो नङाब्ला एसे मोनाबिलिफोराव दसे जिरायनानै जोङो न फारसे फैफिनो आरो नआव फैनायनि उनाव जोङो दुगैनानै लोबस्रांनानै एसे जिरायनानै साहा लोङो साहा लोंखांनायनि उनाव दसे आङो गावनि मबाइलखौ लानानै लोगोफोरजों एसे खौरां लालायो बेनिफ्राय खौरां लाखांनायनि उनाव मबिलाव मोनसे मोननै फिल्म फोर निउसफोर बेफोरबायदि नायो
ओं दे बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो
दोनथनिसै औ जागोन दे नोंथां
औ दे